खोनादोना
औ खोनादों नोंथां।
फ्रि ना नोंथाङा दा?
औ।
बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन।
आं मोनसे आयदा लाना फैदोंमोन बे आयदानि सायाव सावरायनोसै जों अब्ला बिदिब्ला
औ जायो।
आयदाया जाबाय दोरोङारि खेला दोरोङारि बे खेलायाव आथिखालनि खेलाफोरा माबायदि गोहोम खोख्लैदों जों बर'फोरनि दोरोङारि खेलाखौनो बुंनो बुंग्रोसै आङो। दोरोङारि खेला होनना बुङोब्लाथ' जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि बिखायाव रायजो जाबोनाय एबा दैमा-दैसा, हाजो हालानि खाथियाव रायजो जाबोनाय हिसाबै बिसोरो बांसिनै आबादजों लोहाबनानै थानाय आरो बेफोरनि गेजेरजों बिसोरो सोलोंथाइखौ बांद्राय गोसो होआमोन। बिसोरो आखल गियान दानायखौ बांसिनै दोरोङारि खेला बायदिफोरजोंसो गावनि गथ' गथाइखौ सोलोंथाइ होनो नाजायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। आरो बिनि अनगायै बेफोर दोरोङारि खेलानि गेजेरजोंनो गावनि देहा देहा मोदोमफोरखौ राफोद लाखिनो नाजायोमोन आरो बिनि अनगायै जों बिफांनि फिथाइ जेरै- बारि बागानाव थानाय बिफांनि फिथाइफोरखौ गथ'फोरा हाननानै जानानै बेफोरजोंनो देहाखौ गावनिखौ राफोद खालामनानै लायोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो। जेरैबायदि दोरोङारि खेला खेला होनना बुङोब्लाथ' जोङो आथिखालाव जोङो बांद्राय नुनो थाङा। गोदोनि दोरोङारि खेलाफोरखौ जों जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला बेफोर खेलाफोरा दै दैयाव गेलेनाय, बोरियाव गेलेनाय, सिथ्लायाव गेलेनाय आरो बिनि अनगायै फोथाराव गेलेनाय। बेफोरबायदि खेलाखौ माखासे गेलेनायफोराव मेथाइ दं आरो माखासे गेलेनायफोराव मेथाइ गैया। जेरैबायदि दैयाव गेलेनाय खेला होनना बुङोब्ला सानस्रिनाय थब्ल'नाय आरो आदोम दिदोम गेलेनाय। बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों बर'फोरा फोथायोमोननो गोदो। मानेखि देहाफोरा राफोद रुफोद जायो आरो बेफोरजों सोलो बुद्धि बेफोरखौ सोलोंनो हायो। सासे गथ'खौ देहा सोलेर दानायाव होननानै बेफोर खेलाफोरखौ गेलेनो होयोमोननो आरो। बिनि अनगायै जोङो जेरैबायदि फोथाराव गेलेनाय होनना बुंङोब्ला गोदो गोदायथ' जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरा गासैबो लावखार बे बायदि थानानै गावनि जिउखौ दैदेनोमोन आरो बिसोरो ज' ज'नो खेला गेलेनाय बेफोरबायदिखौ गेलेलायोमोन। बिसोरो बिनिखायनो गोबां खेलाफोर गेलेनोबो सम सम मोनोमोन। जेरैबायदि फोथाराव बिसोरो मोसौ गुमनाय हिसाबै जेरै जं बुख'नाय गेलेनाय, बिदिनो जुमब्रा फिथाइफोरजों बल जोनाय गेलेनाय आरो बिनि अनगायै रान गेलेनाय, आरो बिदिनो खिखर गेलेनाय आरो बिदिनो सिथ्लाफोराव गेलेनायफोरखौ जोङो बांसिनै हिन्जावसा गथ'फोरखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि गुद गुद गेलेनाय, आनि बिस्नि गेलेनाय आरो बिनि अनगायै जोङो आइला आयनाल गेलेनाय। बे बायदिनो गुबुन गुबुन खेलाफोरबो दङ। जेरैबायदि जोङो आखाइ आथिंनि फाव गेलेनाय आरो माखासे खेलाफोरखौ जों मेथाइल' रोजाबनानैबो गे गेलेनाय नुनो मोननाय जायो आरो थाखुमालायनाय गेलेनाय। बेफोर गेलेनायखौ आथिखालाव जोङो जोंनि गथ'फोरनि गेजेराव एसेबांबो नुनो मोननाय जाला बेफोरखौ जों एसे गामि गफाफोरावल' साफा सानै गथ'फोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो। मानोना आथिखालाव बांसिनै गाव-गाव गावनि बिमा-बिफाया सोलोंथाइजोंसो बांसिन गियानखौ होनो नाजायो। नाथाय गोदोनि जोंनि बिमा-बिफाया बेसेबांबो सोलोंथाइ गोनां नङामोन बिनिखायनो बिसोरो सोलों थायखौ होनो नाजायोमोन जानांगौ बेफोर दोरोङारि खेलाफोरनि गेजेरजोंनो नाथाय आथिखालाव बिसोरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सासे गथ'खौ सासे गथ'खौ सोलोंथाइ होनो नाजायो आरो। आरो बैफोर खेलाफोरा गुबुन हारिनि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। गथ'फोरा जेब्लानिफ्राय फरायसालियाव थांनाय लोगो लोगोनो गुबुननि राव रोंनाय आरो बेफोर राव रोंनायनि लोगो लोगो लोगोसेनो बैफोरनिफ्राय गुबुननिफ्राय खेला बास्लायबोनाय आरो बेनि गेजेराव जों समनि आंखाल सोलोंथाइनि गोहोम बेफोरनि थाखायबो बैफोर खेलाफोरा सोलायलांदों जेरैबायदि आथिखालाव आरो गोरलै राहाजों गेलेनो हानाय मबाइल गेम बेफोरनि थाखायबो खेलाफोरा दोरोङारि खेलाफोरा जोंनियाव गोमालांदों जेरै मबाइलाव गोसोबायदि गोसोबानो हारसिंनो गेलेजानाय आरो बेबायदिनो जेरैबायदि आथिखालाव बांसिनै गोहोम खोख्लैनाय होननानै बुङोब्ला जों फुटबल बेफोरबो फुटबल फुटबल, भलिबल आरो बिनि अनगायै क्रिकेट, हकि बेफोरबो एसेबाबो गोहोम खोख्लैदों। जेरै बेफोरनि गेजेरजोंबो सासे सुबुङा मानोखे गावनि गावनि न'खरखौ दानाय सुंथानो हानाय सासे गिदिर प्लेयार जाबा बेफोर खौबो जों नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो सासे-सासे गथ'खौ बिमा बिफाया माखासे खेला सोलोंथाइनि अनगायैबो माखासे बेफोरबायदि खेलायावबो थिनहरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। मानोना सासे गेदेर प्लेयारस जानो हानाय लोगो लोगो बैयो गावनि रांखान्थियारि बिथिं गावनि गासैबो बिथिंखौ गावनो गाव हारसिंनो सुंथानानै लानो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जों आथिखालाव सोलोंथाइनि अनगायैबो गोबां खेलाफोर गेलेयो आरो खेला गेलेनायजों सासे मानसिया गावनि देहाफोरखौ राफोद खालामनो हायो फिजिकेेलारि बिथिङाव गासिबो बिथिङाव आरो बिनिखायनो खेला गेलेनाया जोंनि थाखाय गो बां गोनां। नाथाय दोरोङारि खेलाया मोनसे मानोके जोबलांनायनि जाहोनखौ जों बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गामियाव गथ'फोरखौ भारा दोनला जोङो बिसोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो हस्टेल बायदिफोराव बाहेरायाव दोनहरो। बिनि थाखाय गथ'फोरा इसबां मानेखे खेला गेलेनायखौबो नुनो मोननाय जाला आरो बिनि गेजेरजों जोङो दोरोङारि खेलाफोरखौ माखासे गथ' फोरा बावलांनो हमबाय आरो बिनि अनगायै दोरोङारि खेलाफोरखौ गेलेनो थाखाय माखासे आइजें आयला बेफोरनि गोनांथि जायो जेरैबायदि बाथा गन, बाथा गनखौथ' आथिखालाव बाथाखौनो नुनो मोन-मोनला गामिफोराव। बाथानि बिबाङाबो जोबलांजोब्बाय बिनि थाखायनो बेफोर खेलाफोरखौबो गेलेनाय जाला। आरो बेफोर आइजें आइलाखौबो जों जायगायावनो मोननो थांला नोंथाङा बेफोर खेलाफोरनि सोमोन्दै आरो माबाफोर बुंगोन नामा?
औ नोंथां खेला होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंलांखाबायानो गोबाङैनो दा आं बेखौनो बुंनो सानो माने खेलायाबो मोनसे गियान लानायनि मोनसे माने राहा आरोना माने बे बिनि गेजेरजों जोङो गोबां माने मा खेलाखौ माबायदि गेलेनांगौ, बबे समाव गेलेयो, माबायदि गेलेब्ला जों देरहानो हागोन एबा जोंनि देहाया माबोरै फिट थागोन बा गोख्रों जागोन बेफोरखौ माने जोङो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजोंबो माने आरजिनो हायो आरोना।
औ।
ओ बिनि गेजेरावनो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जेरै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे बर'नि दोरोङारि गेलेनाय बेफोरखौ जोङो मोनबोदों। बै समावथ' ओ जेनेबा मबाइल एबा इन्टारनेटनि सम नङामोन बयबो गामिनि गथ' गथाइसाफोरा फोथाराव थांनानै बयबो ज' ज' बिदिनो खाबादि बिदिनो बाथा गेलेनाय बाय बिदिनो बल गेलेनाय बा इदिनो गुुद गुुद गेलेनाय बायदि रोखोमनि गेलेनायखौ जोङो माने फोथारावनो ज' ज' गेलेलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नाथाय जेब्ला ओ जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि ओ बेसेनखौ मोनदांनो हाबाय अब्ला समजों लोगोसे बिसोरबो सोलोंथाइखौ लानो लाबाय अब्लानिफ्राय माने बेफोरबायदि दोरोङारि गियान गेलेनाय एबा ओ इदिनो बायदिसिना गामि गामियाव गेलेग्रा माखासे गेलेनायफोरा माने बांसिन खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों मानो होननानै बुङोब्ला बयबो फरायसाफोरानो गावबा गाव आरो फरायसालियाव थाङो सोलोंथाइ लाहैनो। माने बेलासियाव फैनानै जेला सोलों माने फरायसालि गखांनानै जेब्ला न'आव फैयो अब्ला खायसे खायसे न'खरनि बिमा बिफाफोरा आरो टिउसन एबा बिदि एक्सट्रा क्लास लानो थाखाय हगार हरो बेफोरबायदियाव माने जोङो बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ खम नुबोदों आरोना। बेनि अनगायैबो माने खायसे खायसे ओ टाउन सोहोराव थानाय बिमा बिफाफोरा बेफोरबायदि दोरोङारि गेल गेलेनायफोरनि